हेलौ नोंथां। खोनादोंना नों
ओ नोथां।
गोजोन मोना खन गोजोन मोनाबि लिनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय । नोंथांनिसिम। हेलौ खोनादोंना नोंथां अ आंनियाव नोंथांनियाव ओ‌ बर'फोरनि बैसागुनि सोमोन्दै ओ एसे सोंनो नागिरदों नोंथांमोननिखि बैसागुआ माबायदि जायो? बिनि सोमोन्दै सोंनो नागिरदों आं नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय मिथिगौ बेखौ उम।
हेल नोंथां।
औ नोंथां। दे फोरमायना होलाय नोंथां नोंथांमोननिखि बैसागुआव माबोरैयो मोसानाय माने बैसागुआव मा मा जायो नोंथांमोननिखि बेखौ फोरमायना होलाय सुंदयै।
नोंथां जों बैसागुथ मोननै बाहागोआव फालिनाय जायो माने जोंनि साइडजों। ओ। जेरै जोंना सेथि साननि बैसागो माने सेथि साननि आगोलाव जोङो मोसौ बैसागो फालिनाय जायो। मोसौ बैसागु जोङो माने ओ बायदिसिना फिथाइ सामथाइ जेनेबा ओ जेरै फानेलाव हालदै, थाराय
औ।
फान्थाव बायदि बायदि लानानै
औ
मोसौखौ जोङो दैयाव लांनानै जेनेबा थुखैनाय जायो दैमाफोराव लांनानै।
अ नोंथां नोंगौ। बिनि अनगायैबो नोंथाङा मा मिथिबावो फोरमायना हाबानो जाबाय। खोनादोंना नोंथां? हेलौ नोंथां खो दोंना बेनि अनगायैबो बेनि अनगायैबो आरो मायाबाफोर मिथिबावोबा एसे फोरमायना होबावदों नोंथां।
ओ जों नैथि सानखो मानसिनि फोरबो जेनेबा मोसानाय बायदि बेदियाव माने जेरै जोङो नैथि बैसागआव खाम जथा सिफुं सेरजा बायदि आरि लानानै नखर नखर मागिनो थांनाय जायो मोसानानै जेनबा गथ गथायाइ सेंग्रा सिख्ला गासिबो थांनानै
औ
ओमफ्राय नोंथां नोंसोरनिथिंजाय माबायदि फालिनाय जायो
बिदिब्ला आं फोरनमायलांनोसै नोंथां नोंथाङा खोनासंबानो जाबाय
औ दे
जोंनिथिंबो बिदिनो जेनबा खाथि खाथि टाइमावनो हर मोसानायायगोन बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बिदिनो गाससिबो फैगोन
हम
नालाय बेनिखायनो बैसागुनि एसे आगोल आगोलावनो गसंखानो जेनबा सोरबा बिबा बैसागुनि नामै एसेफोर सोरबाफोर लोंनो बियो नालाय बोराय बुरै फोरा बिनि थाखाय जौ संखाना दोननाय जायो बिनि उनाव बिदिनो बैसागुनि
हम
बैसागुनि सानसे सिगाङाव मोसौ थुखैनाय जायो मोसौखौ थारा थारैजों होना लांनाय जायो होननानै होन थारैजों होना लांनाय जायो मेगनजों नुनो मोनदों आरो जाखिनि नुदों बेखौ बुंगोन आङो ओमफायो लाव फान्थाव कात्रि बाफोरजों मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो थुखैखांनायनि उनाव ओ गोदो गोदायनि नेम बायदियै ओ सारायनि हांगारखौ फोननाय जायो फोथा थुननाय जाया आरो नोंथां बिनि उनाव आरो लाव फान्थाव बायदिसिनाफोरखौ माला सुनानै उखुमैफोराव आलायनानै दोननाय जायो बिदिनो बैसागुनि से खालाराव खाना जानाय जायो गोखै गोखा एक्स एक्स एकथा जेनेबा सेजौ सेथा मैगं थाइगं बुथुमनानै जानाय जायो गोदै गोबाब गोखा बिदिनो बायदिसिना बिजौ
सब मैगंनि बिजौफोरखौनो एसे एसे होनानै संनानै जानाय जायो थालिर थालिर फरसाजों अमा बेद जोंनि बर'नि बर'नि नेम आरो बियो। सै से सानखालि - - नो खाना‌ जानाय जायो बिनि उननिफाय मोसानाय जायो आरो नोंथां।
ओ नोंथां।
सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासिबो ओ ज खौसेयै रंजानाय जायो खाम सिफुं जथा सेरजा बायदिसिना लानानै बनि दामलु मुवाफोरखौ लानानै मोसानाय जायो, रंजानाय जायो। बिदिनो आरो नोंथां। आरो बैसागु बोथोर टाइमाव बोथोरफोराबो बारा मोजां जाया आरो माब्लाबा अखा माब्लाबा सान्दुं बिदिनो हाब ब्रु दैब्रु सोरनाबा मोसा थांबा बिदिनो माबाब्ला सान्दुं माबाब्ला अखा बिदि बायदि जायो आरो खियाबो जानाय जायो ओरैनोथ जोङो दिंखिया मैगंखौ बेलेग दान बा बेलेग बेलेग मासफोराव बेलेग दानफोराव बैसागुनि से बे खालारनिफ्राय दिंखिया मैगंखौ आरो बैसागु बायब्लानो उम दिंखिया मैगंखौ जाया बिस जायो होननानै बुङो आरो गोबां मानसिफोरानो। बिदिनो नोंथां नोंसोर नोंथांमोननिखि नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनबा ओ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला खौजोयै ज मोसायोना जेन' ना बोराय बोराय बुरै सेंग्रा ए बोराय बुरै एस्रा ना सेंग्रा सिख क्स जाना गथफोर एस्रा एस्रा। मोसायोना खौसेयै मोसायो। नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय
जोंनि जायगायावथ मा होनो सेंग्रा सिखाया एस स्रा ग्रुप आरो बोराय बोरिय एक्स जागु गथ माबायदि मोसायो बेखौ एसे फोरमायना होलाय
ओ नोंथां जोंनिजोंथ ओ बिदि माने गाननाय जोमनाय जेनेबा जोंनि बरनि ओ जोंना बिदन दखना थायो ओमफ्राय आरनाइ आरनाइ फालिखौ माने जान्जियाव खानाय थायो ओमफ्राय ओ गोदोनायाव लानाय फा स्रा मोनसे थायो आरनाइ
औ
बेफोरखौ गासि खौबो जेनबा ओ हिन्जावसाफोरा खौ माने हिनजाव साफोरा गाननाय जायो आरो ना ओमफ्राय हौवासाफोरनि थाखाय गामसा ओ थायो ओमफाय आरनाइ गस्ला थायो ओमफाय आरनाइ लानाय जायो जेनबा खाम जथा सिफुं सेरजा बायदिसि ना लानानै मोसानो थांनाय जायो आरोना जेनबा जोंनि जायगाजोंहाय ओ सेंग्रा सिख्लाफोरा एक्स्रा थाङो ओमफ्राय बोराय बुरै ओ जेनबा आबै आबौमोना एक्सट्रा थांनाय जायो बेनिफ्राय उन्दै उन्दै गथ फोरा एक्सट्र थांनाय जायो उन्दै उन्दै गथफोरा माने औवानि थरखा लानानै
औ नोंथां
मोसानो न'खर न'खर मोसानो जेनबा मागिनो थांनाय जायो बिसोरो जोंनिजोंहाय बांसिनानो जेनबा सेंग्रा सिख्लाफोरा गोजान दाब दाब जायगायाव मोसानो थाङो । ओमफ्राय आबै आबौमोना जेनबा बिसोरो गामियावनो जेनबा मोसानाय जायो। ओन्दै ओन्दै गथ'फोराबो गामियावनो मोसानाय जायो।
औ नंगौ बेनि अनगायैबो
ओ नोंथाङा उम बर'फोरनि माने सबायाइ आरो उम साम'नि बागै एसे ओंख्रिनि बागै एसे खोनन्थानो हागोन नामा नोंथां?
अ सबाय सामु ओ सबाइ सामु जोंथ' सबाय सामुजों संबा सबाय सामु सबाय सामुजों संबा उम तेसानो आलादा जाखायो आरो माबायदि जायो औ बिदिनो खारैजों रुनांगौथां ओमफाय सामुखौबो नों बिलो बा दगफोराव खनलायनानै बिदिनो मोजाङै दाननानै सुग्रोनांग हुग्रोनांगोन मोजाङै हुग्रोनायनि उनाव बिनि जेनेबा उननि बिजौखौ दाननानै लानजायखौ मोजाङै सुनानै मोजां एवफ्रामनानै आरो खारैजों थावजों एवस्रांग्रनानै लानांगौ आरो सामखौबो दे होमबा नोंथां जोंनि समाबो जाबाय बिदिब्ला नोंथांजों रायलायनानै गो होनाय मोनदों जों समा जाबाय गोजोननाय जाबाय दे